औ औ खोनादों
कल खालामनाय जादोंमोन आंनिवहाय
औ नोंगो आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' बर'नि जा मैगं थाइगं जानाय जायो बेनि बागै एसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सोलाबगोन ना
सम होनाबोन दे नोंथाङा आंनो दा ओरैनोसोंखायो नोंथाङा मोजां आयदाखौ बे खौनो सायख'दों माने जोंनि बर' समाजावथ' गोबां मैगं थाइगं दं बिनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे नोंथाङानो अब्ला बे आयदानि सायावहाय फंनैसो खेंफोरथि होग्रोदो दे
औ आ जोंनि मैगं थाइगं होनबाथायथ' जोंनि बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय बा अनसायजानाय मैगंआानो जाबाय जोंनि अनला ओंख्रि जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबाङै गुबुन हारिनि मानसियाबो मिथिखायो जोंनि मोनसे अनला ओंख्रिखौ जेराव जेराव जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि बेसादफोरजों संजायो जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोरावहाय औवा मेवाइफोरजोंबो संजायो बा दाउ बेदर आलुफोरजोंबो संजायो गोबां गोबां रोखोमनि संजायो आरोना ओमाय थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ होनो थांबा मिथि बिनो मिथिनाय बायदिबा गोबां गुबुन गुबुन जायगायावहाय जेराव खैना गोदान बा हाबा जायो उम बेवहायबो हाथासुनि महरैहाय संना संनो होनाय जायो आरो ना खैना गोदानखो।
नोंखौ नोंथां
औ ओ
गोबां जायगायाव संनायखो नुनो मोनो थेवब्लाबो अबेबा जायगायाव थानो ओ गैयाबो जानो हानाय। बे नियम खान्थिया जेरैहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे अनला ओंख्रिखौ मोनसे हाबायावहाय खैना गोदानखो संहोनाय जायो आरो ना। ओमफाय ओ बर'नि मैगं थाइगं होनबाथायथ' जोङो बांसिनानो बर' आइजोफोरा बा बर' न'खरावहाय बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा मानसि। ओ न'आवनो थाखाजोबखानाय दा दैज्लां बोथोरावबो जा मैगं थायो जिंखा जिंखा फान्थाव लेस्रा गासैखोबो ओ न'आवनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना। उम थिग बेबायदिनो जों हाग्रानि मैगंबो बांसिनानो जानाय नुनो मोनो बर' आइजोफोरखोहाय।
नंगौ नोंथां।
हाग्रानि मैगं होनबाथाय दिनाव जोङो गोबां नायगिरना मोनो। ओ जों जायखो हाग्रा होनो हाग्रायावबो जों मिथियैखो सोरबा जानायखो नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ हाग्रानि मैगं होनबाथाय धिंकिया बा थालिर जा मैगं जानाय थालिर थायै इफोरखोबो जानाय जायो थास'फोर। ओमफाय हिलांसि माना मुनि खिफि बेन्दों जारि बिलाइ गासैखोबो जानायखो नुनो मोनो आरोना। थिग बेबायदिनो जानाय जायो ओमफाय बर'नि ओंख्रि बाथ' ओ साम' सबाय इफोरखोबो संनाय जायो। ओमफाय गोबां दोङो खांख्राइफोर खांख्राइखोबो जोङो बांसिनानो बर' ओ दाथ' दैज्लां बोथोराव खांख्राइ मोनबाथाय जोङो खांख्राइखो बाथोन देनानै बांसिनानो ओ ओंखाम गोजांजों सोमनानै जानाय जायो। जा बाथोन दैयो बेजोंनो जानायखो जानानै दुब्लियाव थांनायखौ नु नुनो मोनो बा खोनानो मोनो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ ओ जोङो बर'नि ओंख्रि गोबां इदिनो मोनो ओ ओमफाय जा जोङो अनला खारै होनो खारैखौथ' जोङो बांसिनानो न'आवनो बानायनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो। गुबुन हारिफोरा माने जे-जाय फोरा मिन्थियि बेफोरसो जेराव हाथायाव मोनो खारैफोरफोरखो। बेफोरखौ बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना थेवब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोरा बा बर' माहारियावहाय बांसिनानो न'आवनो ओ खारै बाना-बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
ओमफाय ओ जोंनि इयाव खारैखौ माजों बानायो होनबाथायथ' गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन रोखोम नि बा बायदि बेसादफोरजों सरनायखौ नुनो मोनो थेवब्लाबो जोंनियावहाय जा थालिर फस्ला थायोना बे फिसा फिसा हानानै बा दाननानै जोङो सान्दुं गोसायाव दोननाय जायो राननो थाखाय ओमफ्राय राननानै जोङो दाबसे जायगायाव जयै दोननानै जोङो सावनाय जायो मोजाङै साव सावनानै हांगार खालामनाय जायो आरो ना हाथ'फ्ला खालामनाय जायो ओमफफ्राय बेखोननो जोङो खारैखौ माबायदि सरनो बेनि बागैनो होनदों आङो उम ओमफ्राय बे बेखनो जोङो हांगारखौनो खुरिफ्राव लानानै गलं गोनां बा खेरखाफोराव लानानै जोङो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
खारैखौ बांसिनानो जोंनियावहाय थालिर फस्लाजोंनो सरनाय जायो बा बानायनानै संनाय जायो गुबुन गोबां जोङो खारै ओंख्रिखौनो बर' बर'आवहाय खारै ओंख्रिखौनो बांसिन न जानाय जायो जेराव जोङो अनला ओंख्रि मोनसे जाबाय ओमफफ्राय सबायाइ ओंख्रिखौबो जोङो बांसिनानो खारै जायो
नगौ नोंथां
बा पाइानलावखौो जा गोबां खारै जानायखौ नुनो मोनो आरोना दालिखौ जोङो रुनानै बा खारैजों जानायखौ नुनो मोनो बांसिनानो अब्ला नोंथाङा जा जोंनि बर'नि माबायावहाय मैगं थाइगं जानायखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
हागोन नोंथां अब्ला आं बुंनि नोंथाङा माखासे आं मिथियै मैगं थाइगंफोरखौ आ खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय माने
औ
जोङो हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं होननानै बुंङोब्ला जोंङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जे नोंथाङा माखासे बुंलांबाय जेरै जोङो हाग्रायाव मोननाय जे सिब्रु जेरैहाय लाफा सायख' जेरै खेरादाफिनि जेरै मैखुनफोर जेरै मुसखा आरो गोबां रोखोमनि जोङो हाग्रायाव मोननाय जोङो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो मेडिसिन हिसाबैबो जानाय जायो जेरै खिफि बेन्दों जेरै नोरसिं बिलाइ आरो जेरै अन्थाइ बाजाब जों बेफोरखौ मा माखासे ओंख्रिफ्राव होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै गोदोनि बर' आइजोफ्रा मा खारनाय बेदरफ्राव मा मैगंजों सङोब्ला बेफोरबायदि खारनाय मैगंफ्रा एबा बेदरफ्रावहाय मा मैगंखौ होयोब्ला खारनाया खारगोन बेफोरखौ मा संनो खावनायाव जोंनि बर'नि आइजोफोरखौ आखा फाखा होननानै बुंनांगोन जेरैहाय नेवलाय एन्जर मेसौ बेफोरबायदि ओंख्रि सङोब्ला मा खालाम गोदोनि बर' आइजोफ्रा बै जे नोरसिं बिलाइ अन्थाइ बाजाब बेफोरखौ होनानै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबो जोंनि मोनसे जोंनि दोरोङारि जोङो ओंख्रि जानाय होननानै जोंङो बुंनो हायो जोङो ओंख्रि जानायावहाय जोंहा मोनथाम रोखोमनि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो लाव लाव संना जानाय आरो जेरैहाय आमथा आमथा संनानै जानाय आरो जोङो मेनानै जानाय जों अबेबा मोनसे मैगंफोरखौ जोङो गासैखौबो जोङो लाव लाव जायो बे नङा जोङो माखासे मैगंफोरखौ नायै नायैसो जोङो अबेखौबा आमथा आमथा अबेखौबा लाव लाव आरो अबेखौबा मेनानै जानाय जोङो बे बेफोरबायदि नुनो मोनो दिरै थिग बिदिनो जोङो बुंनो हांगोनदि जोङो गोदोनि समाव बांसिन जोंनि बर' ओनसोलावहाय मा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोङो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै अनला ओंख्रि जेरै सबायजों सामजों आरो नारजि ओंख्रि आरो जे इंखुर ओंख्रि एंखुर ओंख्रिफ्राव मा गोदोहाय मा ओंख्रि सङोब्ला खारै खारै होनायनि अनगायैबो आरो मा होदेरनानै जाफाबावो गोथाव जानो थाखाय जे बा बासिखा बिबार आरो नङाब्ला जे बिदिनो थाइबें बिलाइ बेफोरखौ होनानै एसे खाथो खाथो गोथाव जानायनि थाखाय मा होनो बेफोरखौ होनानै संनानै जानायखौ जोङो गोदोनि बर' आइजोफोरखौ जोङो नों जायो आरो जों दासिमबो जोङो नुनो मोनोदि बेफोर बायदि मैगं जानायफोरखौ जोङो नुबोगासिनो दङ नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो नैबे इंखुर ओंख्रिखौ जोङो संना जानायखौ जोङो गोबां जायगायावनो जोङो नुनो मोनला नाथाय बबेबा बबेबा दाब दाब जायगा बर' ओनसोलाव खना गफायावहाय जोङो संना जानायखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो आरो नुनो मोनो जोङो बांसिनै संना जायो होननानै बुङोब्लाबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो बांसिनै जोङो संना जानायखौसो नुसै दा नोंथाङा बुंदोंदि खारैखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव थालिर जों बानायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोङो थालिरजों बानायनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोना जोंनि ओनसोलाव माने ओ माखासे मेसें बो बोथोरावहाय आबाद मावो जे सबाय सिबिं बेफोरनिफ्रायसो जोङो मा खारैफोरखौ जोङो बानायनानै लानाय जायो जोङो सबाइनि खारैखौनो जोङो बांसिन गोथावसिन होननानै बुङो आरो बांसिन ओ गो खरा होननानै बुङोब्ला जोङो थालेर ओ बिफांनि जे नोंथाङा बुंदों बेनि खारैखौ मा बांसिनै खरा होननानै जों बुङो जोङो बेफोरबायदि खारैफोरखौ दिहुननानै जोङो बबे मैगङाव होयोब्ला जोङो बबे मैगंजों जाजागोन जोङो बेफोराव माने गोबां आखा फाखामोन आरो जेरै अनला ए इंखुर बेफोरनि अनगायैबो जों मा जायो जेरैहाय जोङो मैगं थाइगंफ्राव होनानै जायो जेरैहाय फाथो दोलो लाफा दोलो बेफोरबायदियावबो होनानै जोङो ओ बै खारैफोरखौ होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव बांसिनानो खारैखौनो बाहायनाय जायोमोन दानि बायदि थाव एरि बायदिसिनाखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन मा बांसिनानो जोङो ओ खारै होनानै रुख्रबनानै जानाय जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो थाङोमोन आरो बिनिखायनो जोङो गोदोनि मानसिफोरखौ जोङो गोबाव जोरनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो जोंना आथिखाल मुगायाव जों माखासे मेडिसिनजों बानायजानाय मा बाजार गलानिफ्राय लाबोनाय जे मैगं थाइगंफोरखौ जों मोनजायो बेनिखायनो जोङो मा गोबाव जोरनो थांला बिनिखायनो जोङो बांसिनै जोङो रासायनारि हासारजों बाहायजानाय जों मैगं थाइगंखौ जानायनि थाखायनो बे बेनि जाहोनावनो जोङो बेफोरखौ जोङो बुंनो नांगोन जोङो दासिमबो जोङो गोदोनि बायदिनो माखासे ओ मिथिंगायाव मोननाय हाग्रा बंग्रानि जे बेन्दों बेनला मैगंफोरखौ जोङो दासिमबो जोङो जाबाय था थायोब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो जायोब्ला मा होन जोङो जोंनि देहायाबो मोजां जागोन आरो जोङो गोबावबो जोरगोन बिनिखायनो जोङो बुंनांगोन दि जोङो माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जोङो गारनो नाङा आरो जोङो दासिमबोहालागै जाबाय थानांगोन होननानै जोङो बुंनो हायो दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय जोङो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंबो गोजोननाय मोनबाय। अब्ला दे नोंथां ना।
दे गोजोनथोंसै दे।
औ।